औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों आं खोनादों औ नों खोनायाखै आं खोनादों
नोंथां
औ खोनादों दा आंनिखौबो औ बिदिबा जोङो दिनै औ इन्दि एम्फौनि सोमोन्दैयै सुंद'यै सावरायनो न' औ जेनेबा इन्दि एम्फौखौ जोङो इन्दि एम्फौ जोङो बिदै लाग्रोयो बिदैनिफ्राय सिखिरि जानानै खि सिखिरिाया बिदै दैयो ओमफफ्राय बे बिदैखौ जोङो लानानैहाय बेबायदि बिदिनो एम्फौ जायो एम्फौनिफ्राय जोङो बेबायदिनो फि थोब मोननो बे फिथोबनिफ्राय आरो एम्फौ जाग्रा बेबायदिनो मोनो जोङो बे एम्फौखौ फिसिनोबा जोङो बेबायदिनो इन्दि बिलाइ आरो गाम्बारि बिलाइ थाससुमलि बिलाइ खावरुं बेबायदि होनानैहाय जोङो फिसिनाय जायो आरो बेबायदिनो बे एम्फौ खौ जोङो जान जान नायावबो बाहायनो हायो बे बायदिनो जोङो फाननोबो मोनो जेन'बा बे एम्फुखौ जोङो दायो दानि रां बायदियै जोङो
जि औ हेल'नोंथां खोनादोंना औ ने-नेटनि प्रब्लेम जादों औ दानि सेजौ बेबायदिनो सेजौ नैजि जि बेबायदिनो दामाव फाननो हायो जोङो फुवायावनो आरो बेबा बिदिनो जानायल' नङा बेबायदिनो जोङो बेखौहाय इन्दि इन्दि फालि बेबायदिनो खुन्दुं जोंनि बर' आइजोफोरा खुन्दुं लुनानैहाय बेबायदिनो खुन्दुं इन्दि सि दायो बेबायदिनो इन्दि सि रिगिं रिगां दानानै जोमनो हायो बेबायदिनो नोंथाङाबो इन्दि-इन्दि बेबायदिनो नोंथा ङा। एम्फुखौ बुंनो हागोन ओं।
औ-औ नोंग गौ नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो जादों ओ आङो हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ हेल' औ खोनादों आं
औ-औ-औ होनबा आङो बुंनो औ इन-इन्दि एम्फौनि बागै आं सावरायनो औ ओ गिबियावनो जो ङो इन्दि एम्फौखौ ओ बिदै बिदैखौ जोङो न'आव नो आरजिनानै लानो हायाबा जोङो हाथथायनिफाय एबा बज बाजारनिफ्राइ बायनानै लाबोनाय जायो आरो बे बिदैखौ जोङो हियाव खाथुमनानै दसे सम दोनो आरो बिनि उनावहा बिदिनो एसे देरबा इन्दि बिलाइ गोरलैखौ जो ङो होनाय जायो। इन्दि बिलाइ गोरलैखौ आरो बिनि उनाव इसे इसे देर लांबा जोङो बेखौ हिस्रिनि फाय ओ माहाय बोखारनानै दालायावहा दोनो दालायाव दोननानै आरो बिनि उनाव, हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ खोनादोंना, औ-औ औ आरो बिनि उनाव दालायाव बेबायदि नो औ दाालइयावहा जोङो बेबायदि दोनो आरो बिनि उनाव एसे बिलाइ गोदोरखौ एसे गोराखौ बिनो होयो आरो बेबायदिनो ओ जोङो इन- जुराव ओ इन्जुराव नङाबा बेबायदि हियावहा जोङो बेखौ सिथाब नान दोनो बिनि उनाव हा बे ओ सिखिरि जायो। आरो ओ बिनि उनावहा सिखिरि जानानै बेबायदिनो गफायनाय जायो बेबायदि लाथा एम्फौ जायो आरो बेबायदि लाथाया एसे दे लांनानै जोङो बिलाइ। गोबां बिदि बर' आइजोफोरा बेबायदि नामायनानै आरो लायो आरो बिनि उनाव दान्दायाव बेखौ आलायो। दानदा आलायनानै आरो बिनि उनाव बा बियो इन्दि बिलाइखौ जायो। बेबायदिनो सानफायाव ओ खोननै खोनथामखौलाय बिलाइ बेबायदि दिजोबो एम्फौ बुरजा लाब ब्ला आरो बिनि उनाव एम्फौआ एम्फौनि गाहायाव ओरैनो आलायना दोनबा जानाय न ङा बेयावहाय बेबायदि दख'ना एबा हिफोरखौ खानानै होनाय जायो। एम्फौआ जे ओ खिलायो आरो बेबायदिनो ओम हासुदै ओ बेखौ एम म्फुखौ जोङो मोजाङै फोसाबनो गोनां जायो। आरो बिनि उनाव बे एम्फु आ गोमोन हायो गोमोन हायनो खो जों ओरैबायदि सिनायनो मोनो गोमोना ओम जोङो खोमायाव लानानै बेबायदि दि मोन्दां नोहायो स्रब स्रब खामबा बेयो गोमोन आरो बेखौ जोङो गोमोनखो जों बेलेग बनायनो थाखाय बेबायदिनो बस्थायाव हा सोनानै लानाय जायो। बेबायदि बस्थायाव मोन से बिलाइ जाब्रा लानानै बेबायदि बे एम्फु गोमोन गारसोनाय जायो। बिनि उनाव साननै साननैनि उनाव सानथामनि उनाव बे बिलाइखौ जों नायबोला बेबायदि थोबनानै थायो इन्दि इन्दि जानानै थायो बिनि उनाव जोङो बेखौ लाथाखौ जिरनानै फाननानै जानो हायो आरो बेनि उनाव बे इन्दिखोबो जोङो फानहैनो हायो फिथोबखो फिथोबखो जोङो मा हाथायाव एबा बाजाराव फाननो हायो। बेबायदिनो आरो बेनि उनावहाय जोङो बे खु न्दुं इन्दिखो औ फिथोबखौ गार फानहैनानै जोङो आरो बे बायग्राया आरो बेबायदिनो बेबायदि सि दाग्रा आइजोफोरा बायनानै लायो बिनि उनाव बेबायदिनो खुन्दुं थुयो दै गुदुङाव फुदुंग्रोनानै बिनि उनाव जोङो इन्दि सादोर आरो इ जि दख'ना बेबायदि लुनो हायो आरो बिदि एम्फौ लाथाया बेबाय दि जाबावो खावरंबिलाय जायो बिनि उनाव एन्दा बिलाइ जायो। बिदिनो गोबां रोखोमनि बिलाइ जायो बेबायदि बिलाइ मोननैखौ जाबाला मोनसे बिलाइखौ जाबा बिसोरनि मोद दोमा फिसा जायो आरो मोनसेखौ जाबोला एन्दा बिलाइखौ जाब बांसिन गोदोर जायो आरो बेबायदि खावरुम बिलाइखौ जाबाला बारा एसां गोदोर फैया मोदोमा बाहाय फिसा जायो आरो बिनि उनाव बेबायदिनो इन्दि इन्दि खुन्दुंखौ जोङो बायनानैबो लानो हायो आरो बिनि उनाव माने जोङो न'आवनो बेबायदि दानोबो हायो। नोंथाङाबो आरो माबाफोर सावरायनो एन्दा बिलाइ माबा लाथा एम्फौनि सायाव सावरायनो हागोन।
सैबो औ नोंगौ होननायाबो मिथियैफोरखौ मिथिनो मोनबाय सोलोंलायनो मोनबाय नंगौ जोङो एम्फौखौ बेबायदिनो जानाय जानायावल' नङा जानायनिल' बाहाय जाया बेबायदिनो जोङो जोङो बेबायदिनो बे इन्दि फिथोबखौहाय जोङो बेबायदिनो इन्दि फालि बि एबा इन्दि द ख'ना बेबायदिनो जोङो गाननो जोमनो बे नो बाहायनो हायो बेबायदिनो इन्दिखौ जोङो थावख्रियाव लुनानै बेबायदिनो खुन्दुं बनायनानै जोङो आइजोब फोरा बेबायदिनो इन दि दख'ना इन्दि सादोर बेबायदिनो रिगि रेगां आगर एरना बेबायदि जोङो। दानानै जोमनानै गानो। हायो। बेबायदिनो आरो बे इन्दि इन्दि फिथोबखौबो आरो जोङो जेनबा बे द एम्फौनिफ्राय ओङो‌ एम्फौखौल हानानै रां खामायनो हाया एबा जोङो फिथोबखौबो बेबायदिनो रोङो आरो एम्फौखौबो जोङो बेबायदिनो फाननानै जोङो थाइसे थाइनै रां खामायनो आरो इन्दि फिथोब फोराबो जोङो गोबां राङाव दायो फाननो हायो
उम
बिदिनो केजियावहाय बाजौ ब्रैजि जौ बेबायदिनो राङाव मोननो हायो बेखौ आरो बायना लांनानै बेबायदिनो इसानद दाग हाग्राफ्रा बेबायदिनो इन्दि खुन्दुं बेबायदि बिदिनो लुनानै थाव्रियाव लुनानै बेदि खुनो बानायनायनानै बिसोर खुन्दुं बनायनो फानो बेबायदिनो जोङो बाया लाबानो जोङो बेबायदिनो बर आइजोफोरा एम्फौ बेबायदिनो एम्फौखौ लानानै जों जोङो रां आरजिनो हायो इयो बेबायदिनो बाया लाबानो जोङो मेंङा मेंनायखौ मिथि बिया लाबानो बेबायदिनो जोङो गामि गामि बेबायदिनो इन्दि बिलाइ
उम
बिलाइ बेयो दिनो गावरं बिला नागिरनानै जोङो एफ्फौ होयो जोथोन लायो बे बेबायदिनो बेबायदियैनो जों बेखौ जोङो बे बेबायदिनो जायो आरो जानायाव बेबायदिनो जोङो बेखौ संख्रि एसे होनानै बेबायदि बिदिनो एवख्रुबग्रोयो आरो एवख्रुब दसे एवख्रुबनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो बस'यो। बस'नायनि उनाव बिदिनो। जोङो बेखौ दस्रा दस्रा। बेबायदिनो रोखोमै संनानै जानो हायो जोङो। बेबायदिनो अनलाजों मैथाजों आरो। गाव गोजा फ्राय बेबायदि। बिदिनो संनानै जानो हायो जोङो। नोंथाङाबो आरो संना जानायनि बागै मिथियोबा सुंद'यै सावरायनो हागोन।
औ हेल' खोनादोंना नोंथां।
औ औ खोनादों।
औ औ जोङो बे फिथोबखौ फिथोब औ स्टेपखौबो जोङो बेबायदियाव बाहायनो हायो जेरै जोङो जि बर'नि दावाइ। एबा उदै सानाय एबा गुजुनाय बे बेफोर बायदियावबो जोङो। फिथोबखौ जोङो बाहायनो हायो बेबायदि माला बनायनानैबो। गाननो हायो। जोङो फिथोबबाबो बेबायदि जोंनि थाखाय। देहानि बेबायदि खस्थ' जानायाव। बा बिदि फोसाब। नानै होनो हायो। जोंखौ रैखा होयो। आरो बे बिदिनो मोनसे। लाथा एम्फौखौ जों। जोङो बेबायदि अनलाबो जानो हायो नोंगौ बेबायदि अनला लाथा अनला आन्थाबो जों जानो हायो आरो बिनि उनाव बेलाथि दों लाथानि अनलाबो जानो हायो बेबायदिनो। अनला जायो होमबोला जोङो ओ सिगाङावनो जोङो लाथा लाथाखौ जोङो ओ रुदबनानै लाग्रोयो बेनि उनाव दैया रानलाङोबा बिनि उनाव रानखांनानै बिबायदिनो एवबाय थायो संख्रैदों आरो बिनि उनाव थाव इसे होनानै एवबाय थायो आरो बिनि उनावहा जोङो बिनि उनाव जोङो आरो बिलाथिखौ सेर होनानै लाग्रोयो बिनि उनाव बेबायदिनो अन गुन्दै खौ अनाव बेबायदि थौसिदों जोङो माइरंखौ गुन्दै खामनानै देना लाग्रोयो आरो बेनि उनावहा बेख खौ जोङो गुन्दै खामखांनायनि उनाव जोङो बे बेलाथि अनलायावहाय दै होनानै मोजां गोदौ होनानै बिनि उनाव जोङो बे अना अन गुन्दै खौ होनो हायो बिनि उनावहा आरो बिनि उनाव दैया अनलाया मोजां गोदौबा जोङो बिनि उनाव लाथाखौ होनो हायो बिनि उनाव आरो जों आरो मोजां फोमोननानै इस ओइस एसे साखिनानै जोङो
औ औ नंगौ नोंथांनिफ्राय दिनै आङो मोजाङै गुवारैनो बेबायदि इन्दि फिथोब लाना नै बेबायदिनो इन्दि खुन्दुं लु नायनि सोमो दै जोङो गोबाङै सावरायनो मोन नबाय बेबायदिनो मि मिथियिखौ मो मिथिनो हाबाय होमबा जोङो दिनै इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै सावरायनाय बेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां गोजोन्थों औ गोजोन्थों।